औ हेल' नोंथां।
औ नोंथां मा खालामगासिनो दं नोंथां?
आं दा ओरैनो दंथ'यो नोंथां।
औ औ औ बिदिब्ला जोङो आयदा फारसे आव गायखानोसै नङा होमबा नोंथां।
औ औ दे आयदाखौ फोरमायनानै हरग्रोदो नोंथाङा।
औ औ। जोङो सोलोंथाइनि सोमोन्दै सावरायनोसै नोंथां जिहेथु गोदान मुगानि सोलोंथाइनि सोमोन्दै। नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा? जिहेथु गोदान मुगानि सोलोंथाइनि सोमोन्दै। नोंथाङा एसे फोरमायना होदो।
दानि बे गोदान मुगायावथ' माने जोंहा जिउआव सोलोंथाइ गैयाबा जोङो साफ्रोमबो सुबुङा माने सानाव मेगन थाबाबो खाना होननानै बुंनाय बायदि बुंजायो आरोना
बे दानि बे जौगानाय मुगायाव माने जोङो साफ्रोमबो माने जिउ दानोब्ला बा संसार जालाङोब्ला जोङो सोलोंथाइया मेन गाहायथार बे बखायनो जोङो उन्दैनिफ्रायनो जों बिमानि रावखौ सोलोंनानै बिदिनो फरायसालियाव एबा गारांअ गारांआ सोलोंनानै जोङो। गोजौ सोलोंथाइखौ माने लाफुंथारनांगौ आरोखि माने जेब्लाखि नों माने गावनि आथिङाव गस सोंनो हायागौ मानि जों हाजारखि लामायाव खैदां खैफोद बा जेंना जेंसिजों मोगा मोगि जाया मानो माने गावनि थांखिसिम सहैनो जोङो बे जेंनाफोर स सफैब्लाबो जोङो माने सौसिनानै थांथारनांगोन आरोखि। अब्लासो जोङो माने जों सासे जाफुंसार सुबुं जानो हागोन आरो आरो समाजाव गनायजानाय जानो हागोन आरोना।
औ औ।
बेनो जों सोलोंथाइखौ दानि जुगाव नांथारगौ आंनि साननायाव आरो। माने लेखा सोलोंनायानो जा बा गुबुन मोनसे आखाइनि बि दा बा गुबुन मोनसे बिद्दायानो जा बे सोलोंथाइखौ नांथारगौ आरो।
औ औ औ।
मानि जोंहा सोलोंथाइनि अनगायैबो गुबुन गुबुन सोलोंथाइ थायो नालाय। जेरै आखाइ सिल्प' जेरै बिदिनो औवानिफ्राय मोननाय जोंहा सान्द्रि संग्राय बिदिनो दंफांनिफ्राय सखि फालें बायदिसिना चियार टेबोल अनेक रोखोम बानायनानैबो जों जिउखौ खुंलांनो हायो नालाय।
माने बे सोलोंथाइखौ नांथारगौ आरो माने बेखिनिखौ फोरमायहरग्रोबाय नोंथांनिसिम सोलोंथाइनि फारसे।
औ औ नोंथाङाथ' एसे फोरमायना होबाय सोलोंथाइनि सोमोन्दै। ओ नंगौ दिनै ओ जों सोलोंथाइखौ माबायदिहाय जोंहा जोंनि जिउआव गोनांथि दङ। बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायना हाबाय जेराव दि समावथ' जोंहा सोलोंथाया दिनै गोदान मुगानि सोलोंथाइया जोंहा दिनै गोबां सोलायबोबाय गोदोनिफ्राय
सोलायबोबाय औ।
औ जिहेथु जोंहा ओ सोरखाराबो गोबां ओ नाजाबोगासिनो दं गोदोनिफ्राय जों एन ए पि नैरोजा नैजि मायथाइनिफ्रायनो जोङो ओ नैरोजा थामजि मायथाइसिम जोङो ओ थांखि लादों जिहेथु जोंहा सोलोंथाइ बिथिङाव माबायदिहाय जौगाहोनांगौ। मा-माबायदिहाय खामानि मावनांगौ जोंहा जिहेतु निउ इडुकेसन पलिसि दंखायो। जेहेथु। दिनै नंगौ जों गोबां बिथिङावनो जों दिनै ओ एसेब्लाबो दावगानो हादों। जेराव जोङो गोदोनि जाबायदि जोङो खथाफोराव जोङो गोदोनि समावथ' जोङो जिरायनोनो मोनामोन जोङो गोदोनि समाव ओ जानो हागौ नोंथाङाबोथ' मिथिखागौ जेराव ओ बस्था बायदिसिना लांनानैसो फरायदोंमोन।
औ बिदिनो न'निफ्राय लांखालायनानै ना। जोङो माने जों मोनस्लाबाखैबाबो साफा सानैबा बिदिनो फोरोंनाय
औ औ।
औ औ। अ नोंथांनिखौ खोनायाखै नोंथां। हेल'। नेदा एसे माबा जाबाय नामा नोंथां? हेल'।
औ खोनायाखै ना?
औ दासो खोनाबाय नोंथां।
औ।
औ औ औ।
देलाय बुंफिननायसाय नोंथां।
औ औ औ। ओ जिहेथु दिनैथ' जोंहा गोदोनि बायदि बेफोरबायदि कारपेट बा माबा बस्था लांफालायनाय समा दिनै गोबां सोलायबोबाय जेराव जोंहा दिनै औ जों बिफां लाइफांजोंनो जों दिनै बायदिसिना ओ टेबोल सियार बानायनानै लाखायो। दा बे बेफोरखौथ' जों मोनो नाथाय औ औ दिनैथ' गोबां सोलायबाय दा जों गोदोनि समाव जाबायदि टेबोल चेयार बेनि सायावथ' दिनै गोबां जोङो आइरननि बा दिनै लहानि टेबोल चेयार बा बायदिसिना प्लाइउद फोर होनानै बानायो दिनै माने जोंहा ओ जनानै फरायनाय बा ओ जाबायदि फ फरायनायनि थाखाय ओ जोंनो ओ सुबिदा नांगौ बेफोरखौ जों बांसिनानो मोननो हादों दिनै। औ
मोननो हादों औ
लोगोसेनो दिनै जोङो ओ क्लासफोरखौबो गोदोनि बायदि जोङो ओ गोबां सोलायनाय नुनो मोनबाय जेराव गोदो गोदायनि समाव जोङो ओ क्लासफोरखौ जों दिनै ओ गोदोनि समावथ' जों फरायसालियाव थाङोब्लासो जों क्लासखौ जोङो ओ लानो गोनां जायोमोन नाथाय दिनैनि दिनाव समाव जोङो अनलाइन जोंबो दिनै क्लास लानायखौ जों नुनो मोन्दों।
अनलाइननि औ अनलाइननि दारैबो क्लास लानो हासैना आथिखालाव।
औ औ।
दाबसेनिफ्राय माने गुबुन दाबसेयाव थांनानै
औ औ औ। जेब्ला जोंहा ओ कर'ना भाइरास फैदोंमोन अब्ला नोंथां बुंनाय बायदि दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम जोङो ओ जोङो कर'ना भाइरास समावथ' बर'बो थांनो हाया नालाय क्लास फोरावबो फरायसालिफोरावबो जिहेथु जोङो न'आव थानानैनो जोङो मबाइलजोंनो जोङो ओ क्लास लानायफोरखौ जों गोबां नुनो मोनबोदों। लोगोसेनो औ दिनै जोङो गेदेर गेदेर इउनिभारसिटिफोराव ओ जोङो दिनै ओ गेदेर गेदेर फरायसालिफोराव जोङो डिजिटेल क्लासरुम बानायनायखौ जों नुनो मोनदों जेराव जोङो ओ जोङो टि भि थाखाय जेराव मोनसे गेदेर टिभि थाख बे टिभिनि गेजेरजों फोरमायो आरोना नोंथां। बे टिभीयावनो गोदोनि बायदि ब्लेकबर्डआव जिहेथु जोङो ओ बायदिसिना जोङो गोदोनि समाव बेखौ मा होनांगोन सख पेन्सिल सख पेन्सिल बाहायनानैसो लिरोमोन नाथाय आथिखालाव दिनै जोङो दिजिटेल बेवहाय जोङो लिरनानै जोङो बिदिनो जोङो ओ ग्ला माबायावनो टिभियावनो लिरनो हायो लोगोसे टिभियावनो हारसिंनो गोमोर लांफिनो माने बेयाव इरिजारबो थाखायो औ बेवहाय इदिद अपसन थागोन लोगोसेनो बेयाव इदिट खालामनानै जों बायदिसिना जोङो ओ बेवहाय सावगारिबो आखिनो हागोन ओ बिदिनो डिजिटेल आरो जेबो जोंहा प्रब्लेम ओ बा जोंहा बेवहाय उसुबिदा गैया मोजाङैनो जोङो बाहायनो हायो औ लोगोसे माबाफोर खोथाफोर नायोब्ला जोङो बेनि सोमोन्दै जोङो सावगारिफोरखौबो रोखा रो खा दिन्थिनानै होनो हायो जोङो बायदिसिना दिनै जोंथ' गोदोनि समाव गोबां सोलाय सोल' खान्थिखौ मोनबोदों नङा होमबा नोंथां जोंथ' मोनबोआखै अब्लाबो मिथिगौ जेनेबा जोङो औ औ
मिथिगौ
सोलायसोल' औ जेराव जोङो ओ दिनैबो जनबिल मेलायाव सोलिबाय थायो होननानै जों मिथिनो मोननाय जायो म रिगाव ओनसोलाव बिदिब्ला जों बेफोरखौथ' जोङो ओ सारमोनहा जोंनो गोदो फोरमायोसोमोन बेफोरखौ जोङो दिनै ओ टिभिनि गेजेरजों रोखा रोखा दिन्थिनानै होनो हागोन जिहेथु माबायदिहाय सोलियो औ औ ओ दा नोंथाङा औ
जोङो आथिखालि बे मेसिनावनो बा टिभि बा लेपटपफ्रावनो जोङो नुनो हासैना लगे लगेनो आजिखालि अनलाइननि दारैनो जौगाबाय बुंनो हायो आरो जोङो
औ औ औ औ दा नोंथाङा ओ एसे फोरमायनो औ औ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा जिहेथु ओ जोंनि जा ओ जोंथ' बेखौ सावरायजाया अब्लाबो नाथाय जोंनि जा ओ बर' फरायसालि नाथाय जोंहा दिनै गुबुन गुबुन ओ दिनै ओ नंगौ जोंहा फरायनायाथ' गोबां जों गुबुन गुबुन ओ थाखोखौ बा जोंहा गुबुन गुबुन आयदायाव फराय-फो-फरायनो हायो जोंनि ओ बर' राव नि ओ जा जोंनि बर' मिडियाम बेफोरखौ जों जुदि ओ गुबुन ओ जौगानाय मिडियामफोर बायदि जुदि जों जौगा होनोब्ला माबायदिहाय खामानि मावनांगोन नोंथां इसे फोरमायनो हागोन नामा
उम गुबुनफोरबादि जौगाहोनोब्ला जोङो गिबियाव
जोंनि बिमा -फिफाफ्रा माने मेन दायथ' लानो हागोन आरो लोगोसे फोरोंगिरिफ्राबो माने जोङो रेगुलार जों फरायसालि गनायजों लोगोसे टिउसन होनांगोन आरो टिउसनजों लोगोसे बे बेफोराव जोङो सोलोंथाइ बादा खालामनानै जोङो रेगुलार आरो नायखौ बे गरम बन्द'फोरनि समावबो नङाब्ला जोंहा बे गरम बन्द' मोन दों होननानै दि ओरैनो गथ'फ्रा गेलेयोना बेखार थायो बहाबा आलासि जाहैयो अब्ला जोंहा बेनिखायनो जोङो फरायनायखौ बे ओरैनो सानसेबो बाद हगारालासिनो टिउसन औ
औ औ खोनाबाय खोनाबाय नोंथां
खोनायाखैमोन नामा सिगाङाव एसे
एसे खोनायाखैमोन नोंथां औ औ
अ जोंनि बर' रावखौबो माने गुबुन रावफोरनि बादि गोजौ फारसे लांनोब्ला होनदां
औ औ
जोङो
नंगौ
जोङो बे बेलासि समफ्राव
औ औ औ नोंथां बेखिनियाव दोनथ'लायनोसै नोंथां एसे ओ नेटआबो इसु जाबाय दङ